औ।
मा खालामदो औ मा खालामगासिनो दं? दालाय नोंथाङालाय?
औ नोंथां आं बिदिनो दसे ओ गरम बोथोरनिखाय गरम बोथोरखाय ओ जिरायगासिनो दं। नआव।
औ
आरो नोंथाङालाय?
आङो आंबो बिदिनो गरम बोथोर ना न' खाथिनि फोथार जिङाव दंफां फांसे सिङाव आङो जिरायनानै बार जागासिनो दं बोथोरा बिदिनो सान दुङा अयथासार दुंदों। बिदिनो दुब्लिथिं बिफां जानानै बिदिनो आंबो सायायाव जिरायनानै थागासिनो दं ओ दिनै मोनसे टपिक लानानै
औ जागोन दे नोंथां
औ
दालाय हेलौ नोंथां
औ नों
जोङो ना ना नाखौ जों बोरै हमो बा मारै ना आबाद मावो बेफोरनि बागै एसे रायज्लायनोसै
औ नोंथां दे राय्लाय जागोन दे
औ नोंथाङा ए एसे ना नि बागै खोन्थादो दे आंनो
ना होनना बुङोब- अब्लाथ' बिदिनो ओ हाइब्रिद बा लकेल बिदि मोननै रोखोमनि नाखौ नुनो मोनो ओ जोंनिथिंजाय औ ओ लके होनना बुङोब्ला जेरै बै जोंनि दैमा दैसाफोराव मोननाय नास्राय ना मावा ना बोथिया फिथिख्रि बेफोरबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि फिसा फिसा नाखौ जों लकेल होनना बुंनाय जायो आरो नोंथां
औ औ
आरो हाइब्रिद होनना बुङोब्ला जेरै ओ सागरनिफ्राय लाना फैनाय ना गिदिर गिदिर बेफोरबायदि नाफोरखौ हाइब्रिद होनना बुंनाय जायो आरो नोंथां
औ नोंथां औ
आरो ओ बिदिनो आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बेफोरबायदि नाफोर माने हमनायफोर नुनो मोनो ना मोना नोंथां?
उम दङ नोंथां इदिनो जोंनिथिंबो गोबां रोखोमनि बिदिनो नाखौ नुनो मोनो आरो गुबुन फोरा बिदिनो गोबां नाफोर खौ हमनायखौबो नुनो मोनो दाथ जों ट्रेक्टर हालौवनायखौ नुगासिनो दं बे ट्रेक्टर हालेवनाय दुब्लि फोथारफोराव बो नाखौ जों हमनाय नुनो मोनो आ मोननायखौबो नुयो जों जेरै ना खुसिया फिथिख्रि बालाबोथिया ना होनो आरो गो गुबुन गुबुन नाम होनो ओमफ्राय बिदिनो नास्राय होनो आरो ना गोरिबो होनो जोंनि जोंखै आरो गुबुन जायगायाव गुबुन बेलेग बेलेग होनो बिदिनो बे नाफोरखौ जों आरो दंगफोराव बा दैमाफोर बिदिनो दुब्लि गेजेर जों थानाय दंग फिसा फिसा थायो जाय जेरै आबाद मावनो लांना थांनाय दै बेफोर दंगफोरावबो जोङो थेना लानानै गोजौआव खर'आव थेना लानानै आ फांथिं जों दफा दफा आलि खोनानै जों सारनायखौ नुनो मोनो बेयावनो जों नास्राय मोन्नाय फिथिख्रि मोन्नाय बा खुसिया ना मोन्नाय बा बामि ना बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि नाखौ जों हमनानै मोननायखौ नुनो मोन्नाय जायो गामि ओनसोलाव बिदिनो आरो दंगनाफोराव दंगफोरावबो थेनानै बिदिनो गिदिर गिदिर मेसिन बिदिनो दै साग्रा मेसिन सिंखौ बाहायनानै हमनाय बिदि नुनो मोननाय जायो गोबां रोखोमनि ना मोनो दैमाफोराव सारबाथ' आरो गिदिर गिदिर नाफोरखौबो मोननाय जायो जेरै फख फुख्रिनि ना होनो बिदिनो कमल कार ना बायदि रोखोमनि ना गिद गिदिर गिदिर नामखौथ' आं मिथिजोबा नानि नामफोरखौ औ बिदिनो नों थिग जेरै दहाय बुंनाय बायदि जोंनिथिंबो बिदिनो लकेल ना आरो हाइब्रिद ना जोंनिथिंबो बिदिनो दङ जेरै सोरबा बिदिनो नानि आबाद बो मावो नालाय बिदिनो नानि आबादफोरखौ सोरबा ओरै टेंकार खालामना टेंक बान बानायनानै बेहायनो ना फिसियो नानि आदार होनानै फियो बा भिटामिन एरि होनानै फियो जों बेफोर नाखौ फुख्रिफोरावबो जों फख्रिफोराव गावबा गाव न' खाथ थि खाला फुख्रि जावनानै लानानै सोरबा गुबुन सुबुंफोरा गोबां सुबुंफोरा इदिनो मावनायखौ नुनो मोनो जेरै बयनिबो नखरफोराव थायो बिदि फख्रि बिदिनो बे फख्रियाव बे फुख्रियावनो जों बिदि नाफोरखौ हाइब्रिदखौनो होनगोन ना फिनाय हिसाबावथ' जों बेखौ लकेलखौनो होननां सिगोन। केलाव फिनाय नालाय बिसोरो आरो गुबुनफोरा इसोर बायनायखो जानायखौ जोङो हाइब्रिद होननांसिगोन इसोर भिटामिन फोरदों फेदेरो। जों इदिनो लकेल नाखौबो जों गोबां रोखोमनि नुनो मोनो आं मोननैसो नामखौ फोरमायना होसै नोंनो जेरै सानदा नाफोरखौ जों फिनायखौ नुनो मोनो। आरो कमलकार ना ना मिरगा इदिनो बायदि बायदि रोखोम उननि नाखौ जों फुख्रिफोराव लकेल गामिफोराव फुख्रि गामिनि फख्रि फिसा फिसायाव फिनानै जों बेखौनो जानानै बा एसे एनै रांखान्थि फाननानै रांखान्थि आरजिनायखौ गामि जों गामि भिथोराव नुनो मोनो फिसा फिसा फख्रि जावना लानानै बिदिनो गोबां मानसिया इदिनो ओ बे नाफोर जोंनोबो जौगालांगासिनो दं बिदिनो नाफोरखौ फिनानै सोरबा रांखान्थि आरजिनानै बेजोंनो संसार जालांगासिनो दं। गोबां सुबुंखौ बिदि नुदों। आं नुनो मोनदों। ओ बिदिनो जोंबो सिगां समाव थ' उन्दै समावथ' जोंबो बिद दिनो ना सारनानै जानो मोनदों आंबो। गोबां रोखोमनि जों दैमा आरि फुख्रि फिसा फिसा बान्दो फिसा फिसा सोरबा आरो गुबुन फोरा इदिनो दैमा जिं जिङाव फख्रि फि फिसा फिसा जावना लानायफोरखौ जों सारनो मोनदों नोंथाङालाय गोदोहाय नाफोर हमनो मोनफेरगोन ना मोनफेरा खैमोन नोंथाङा बिनि बागै एसे फोरमायना होदो।
औ माने नोंथां बुंनाय बायदिबा ओ आंबो हमफेरबाय नोंथां माने आंबो ओ गो गोदोआव ओ हाल एवनायफोराव गोदो माने हमनायानो जायो दाबो। माने हालेवनायफोराव। जेरै नांगोलजों हालेवनाय बा टे क्टर दानियाथ ट्रेक्टर जोंसो जाजोब्बाय बेफोरबायदि हालेवनायाव आंबो ओमफ्राय जोंनि ओन्सोलनि ओ मानसिफोरा आइजो बा हौवाफोर जमा जमा गथ' गथाय जमा जमा हमनायखौ ओ नुनो नुनो मोनोमोन। नुनो मोनो दाबो। माने एसे खम जाबाय आरो आरो ओ बेफोरबायदि दंग बा दैसा बा दै बिदिनो दैमाफोरखौ सारनानै मेसिन फोरजों सारनानै हमनाय हमबोनायाबो माने ओ सिगांफोराव हमबोबाय आरो दाना बारा बे फोरबायदि हमनायखौ माने बारा नुबोलाबो माने नुनो मोनला आरो नोंथां। औ ओमफ्राय ओ औ थां बुंलाय
ओ नोंथाङा ओरै ओ नआव थानानै मा रोखोमनि हाबा मावनानै मोजां मोनो नोंथां?
नआव थानानैथ ओ बिदिनो ओ जेरै दैज्लां बोथोरफोराव आबाद मावनायाव थांनानै ओ नखरनि हाबाफोरखौ मावनाय जेरै आबाद मावनायाव बिदिनो खोथिया गायनायफोराव खोथिया गायफानाय
औ औ
माइ ओ खोथिया फुनायफोरावबो फुफानाय ओमफ्राय माइ गायनायफोराव साहाफोर हैनाय लोंनाय जानायफोर हैनाय गायग्राफोरनो दैज्लाङाव आरो ओमफ्राय माइ हानायफोराव हानाय जेब्ला मोनो माइफोरा ओमफ्राय बिदिनो मोसौ लायनाय बेफोरबायदि गुबुन गुबुन हाबाखौ मावो नोंथां मावनाय जायो आरो
औ नोंथाङा औ नोंथां दे बुं
ओमफ्राय ओ नोंथाङा ओ ना हमनायनि बिसयथ बुंदोंमोन ओमफ्राय ना हमनायाव ना हमनायाव बाहायनाय आइजेंफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोननि ओन्सोलाव बाहायनाय आइजेंफोरनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां नंगौ जोंनिथिं इदिनो गोबां रोखोमनि दङ जेरै जेखाइ मा सेन बिदिनो सोरबाथ' आरो जिब फोरजोंबो हमो सारग्रा जे ना सारगो बेजोंबो हमनानै सारनानै हमना जानायखौ नुयो बिदिनो सेनखौ लाबोयो बा जों गोदोहाय बोराय बुरै जोंनि आबै आबौ माने बोराय बुरै माने जोंनि आबै आबौ जा रुंसारि जालां बाय बिसोरो माने बानायोमोन दा थ' इदि बानायनाइ खौनो नुला जोंनि हारियाव गोबांखौनो खम जाबाय आरो रोङाबो बानायनो रोंलांलाबो मानसिफोरा सोलाय लांजोबबाय दा सानदि आरो बेफोरनि टाइमबो मोनला नालाय समबो मोनला नालाय मानसि सिफोरा ओरैनो सेनफोर खौबो नुनो मोन नाय जाला बाजाराव थांबा मोनसे मोननै नुनायजों जों बायना लाबोनानै बेखौनो जों गोदोहायथ' गोबां बुरजा बुरजा सोरबा दसथा पनद्रथा गाहाम पन बाथा दसथा जिबाथा गाहाम लानानै माने दु ब्लिथिं लाना थांनानै साहैनायखौ नुनो मोनोमोन उन्दै समाव दाथ बिदि साहैनायबो नुला। बिदिनो सोरबा सोरनिबा नखराव मोनफा मोननै थानायखौ जों बे सेनजों सम लानानै सोरबा बान्दो थेनायफोराव सा थेहैनानै हमना लाबोनायखौ नुयो आ रो बे रोखोमनिनो दा दैलां नालाय दैलां समाव दिनो ओ ओ मोना मोनाब्लि समाव खदाल इदिनो सेनखौ बानना लानानै थांनानै अबबा जायगायाव दुब्लि ना थानाय जायगायाव सेनखौ साहैनायखौ नुनो मोनो। दाबो आरो बुङोबा जेखाय खबाइ ना जेखाइ जेखाइ बुङोबा जेखायखौ जों आइजो माहारिखौ बाहायो हो ना मिथियो बिदिनो गोबां दाबो नखर नखर दङ बिदिनो नखर नखर बयनिबो नखराव थानायखौ नुयो आ बे जेखाइ होननायखौ बिदिनो नखर नखरनियाव थायो नालाय बिदिनो सम औ इदिनो टेक्टर हालौनाय फोराव दै बुरजा थानाय जायगाफोराव इदिनो जेखायखौ लानानै गुरहैनाय खौ नुनो मोननाय जायो आरो बान्दो थेनायफोराव दंग' थेनाय फोराव बिदिनो जेखाइ, खबाइ लानानै बिदिनो ना हमहैनाय नुनाय जायो आरो। आरो खबाइनि खोथाखौ बुङोबाथ' खबाइ खौबो बिदिनो गोदोहाय जेरै बा नायोमोन आबै आबौमोनहा बेबायदिनो दा बानायनायखौ खम नुनो मोनो। बे खबाइखौ जोङो दा ना हमनायफोराव लांनाय खौ खायफा खायफा नखरनियाव थानायखौ नुनाय मोननाय नुनो मोननाय जायो आरो दाबो सोरबा लाना थांनानै माबा हैयो। आरो जेखौथ' गोदोहाय जोंनि जेखौबो जोंनि गोदोहाय जोंनि आबै आबौआनो बानायनो रोंखायोमोन। दानि सुबुंफोरा थ' बेफोरखौ रोंखायानो होनजायो। रोङो सोरबा खायफा रोङोब होबाबो बेफोरखौ बानायनो सम मोना। दाबो सोरबा सोरबा बानायोबो जानो हागौ बिदिनो जों हाथायनिफ्राय बायना लाबोनानै दा इदिनो बबे सोरनिबा बानायनायखौ बायनानै इदिनो जोङो गामि गामि सोरखौबा इदिनो जे लानानै दंग' बा अबबा दैमाफोराव सारहैनायखौ दाबो नुनो मोननाय जायो इदिनो सारनानै सोरबा आरो बेजोंनो रांखावरिबो आरजिनाय खौ नुनाय जायो जोंनिथिं नोंथां नोंथाङालाय मा बुङो?
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा जेरै बुंलांदों ओ ना ओ जेखाइ खबाइ आदा ओ जाल बेफोरबायदि ओ जोंनिथिंबो ओ मानसिफोरा माने सारनानै नाफोरखौ सारनानै सानानै जानायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ औ।
अब्ला समाबो जोंना जाबाय।
औ औ नोंथां औ नोंथां बेखिनियावनो दोनथनोसै दे नोंथां गोजोनथों नोंथां।